हेल' औ खोनादोंना नोंथां? औ आं औ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामगलायनाय जासिहरबाय
औ नंगौ थारैनो नोंथां नोंथांनि सिमबो औ नोंथांनि कल हरनायनि जाहोना
औ आंनि कल हरनायनि जाहोनानो नोथांजों ओ बर'फोरनि हाबानि सायाव सावरायनो हरनाय जादोंमोन।
नोंगौ थारै नोंथां
औ ओ जोङो सुबुं माहारिया बेबायदिनो संसार जानो थाखाय बेबायदिनो ओ हिनजाव ओ हाबा खालामनो गोनां हौवा आरो हाबा खालामनो गोनां हिनजाव थायोब्ला बेबायदिनो संसार जाहोनो थाखाय बा संसार जालांनो थाखाय बेबायदिनो ओ हाबा एबा जुलि खालामनानै होनाय जायो आरो नङा होमबा औ बर'फोरा गोदोनिफ्राय ओ खालामबोदों
ओ औ
न'आव खारसननाय खारलांनाय गोरजिया लाखि
औ
बोनाय नाथाय जोङो ओ गोदोनि बायदि बेबायदि आथिखालाव जोङो हाबाफोरखो हा
सोलायनाय नुनो मोनदों औ खोनादों ना
नेटननि एसे ओ नेट नाङाखै नोंथांना।
औ खो-खोनादों
औ बुं नोंथां
हाबाफोरनि गेजेराव जोंनिया हाबा गोलावआनो समाजजों गनायजानाय हाबा आरोना औ बेनिफ्राय बे खारसननाय हाबा दोनखारलांनाय हाबाय बेफोरखौ जोङो दा बा-बांद्राय नुनो मोनलिया आरो ओ हाबा गोलाव होननानै बुङोब्ला माने ओ बेहाय ओ हिनजावलागो आरो हौवा लागो मोननैनिबो गेजेराव जानाय आरो ना ओ गोरोबलायनायनि गेजेराव जानाय हाबा आरो औ जेब्लाय हि ओ हा ओ हौवा ओ हाबा खालामनो गोनां हौवा थानाय न'खरा हिनजाव नागिरनानै जाय न'खराव थांगोन। ओ बे न'खराव थाङोब्ला गोदोनि दिनाव मोनसे
हेल' हेल' नोंथां